औ ओं खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ
ओइ आं नै माबा ओंखाम ओंख्रि संनानै ओरैनो जिरायगासिनो दं नै
अ नोंथाङासो ओंखाम ओंख्रि सङो नामा
जों संनो गोनां जायो सम सम मालाबा दाथ' नै माबा दैज्लां बोथोर फैदों नालाय न'आव थानाय जाया न'नि मानसिफोरा बेदिं ओंखायनो संनो गोनां जायो सम सम
अ नोंथाङा फ्रि अ आंबो ओरैनो दङ
औ
आंबो ओंखाम अ नोंथांजों बेरायहैनायनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन आरो
ए दे नोंथां सोंलाय बिदिनो
अ नोंथाङा लोगोफोरजोंबा अबबा गोजान गोजान हादोरावहाय बेरायहैनायनि मोन लुगै ओ बेरायहैनो लुगैयो ना लुगैया बेफोरनि सोमोन्दै फंनैसो सोंनो सानदोंमोन
ओ गारलुगैयो बिदि बेरायनायालाय ओमफाय समजों लोगोसे खार थारनो हाया नालाय लोगोफोराबो सोलाब लाया नालाय बेलेग बेलेगाव थांजोबाय नालाय
औ
लोगोफोरानो मालाबा समाव थांनो होननानै आरो खोथा खौनो मिलायालासिनो आरो दानस्रायनाय जाफिनो नालाय ओमफ्रायाय बिदिनो फ्लेनानो बायबाय थायो आरो थांनो होननानै
अ अ
थांनाया जेनेबा नोंनिबा मा जायगायाव थांनाया मोजांसिन जागोन बेफोरबायदि खोन्थानो हागोन नामा बेरथाव थाव जायगा मोजां जायगा
ओ जोंनि नैबे होनसोलावथ' बांद्राय बेफोरबायदि बेरायग्रा बा बेफोरबायदि ओ ओ जेरावहाय जोंनि ओ मोनसे बेरायग्रा मोजां जायगाबो गैथावाबो बुंजायो दा गरम बोथोरावलाय जोङो बेफोरबायदिनो हाजो खाथिफोराव बा दैमाफोराव गुसु निजोम जायगायावहाय था थांनो लुगैयो
ओं ओं
ओ आरो जोंनो गुबुन हादोराव बेरायहैनो होनोब्ला जोंनो जोबोद रांखान्थि बा रांफोरनि गोनांथि जाथारो
ओं ओं
आरो जोङो दाबायदि समावथ' जों बेफोरबायदि बांद्राय बेरायहैनोबो मोना
ओं ओं गायनाय फुनाय सम
औ आरो जोङो गावनि खामानियावबो एसे बेस्थ' थानांगौ जायो मानो होनोब्ला जोंनो दा मोनसे मोनसे गावबागाव थांखि थायो नङा होमब्ला
औ औ
जोङो बेरायनो बा बो एसे खाथिफोरावनो बेरायो आर जोंनि नैबे ओनसोलावनो होमबा आङो बांद्राय गोजान गोजानफोराव थांनो मोननाय जाया। नोंथांमोननि ओनसोलाव बेरायग्रा जायगाया मोजां दं नामा माबाफोर?
जोंनियावलाय बिदिनोसै जोंनाबो बिदिनो दैमा दैमा हाजो बिदि थांथारबाबो जोंना बिदिनो शिलंफोराव थांजाथारो आरो थांथारबा गोजान बिदिनो थाखाय बाजेटआबो मिलाया नालाय। गोजानद्राय जाथारो आरो दाथ' दैलां सिजेन दैफोर लोमो मायो होननाय खोनादों गिनो गोनां जायो मा जायो होननायखाय। उनफोराव मेसेंफोराव नायनसै नामाथाय बेरायनाय मानाय फोर दिनफोरखौ।
अ थारैनो नोंथां।
ओं लोगोफोरजों रायलायनानै नाय-नायनसै
खोनानो मोनदों जायगाफोरा मोजां मोजांथारनो ओजोंहाय।
औ खोनानो मोनदों आंबो नुनो ओ नाथाय थांफेरनो मोनाखै नालाय मालायनि खुगानिफ्राय खोनायो आ
ए ओं बेखोनथ' सम लानानै थाङाबाबो जाया उनाव बोरायबा बुरिबा
औ औ नों थां थारैनो जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदिनो पार्क बा माबा मोनसे खुलिबा जोबोद फेमास जागोन खौबो आं सानो आरो मानो होनोब्ला मानो होनोब्ला जोंनि बे ए ओ ओनसोलावहाय बेफोरबायदि गैया आरो जोङो ओ मालाय हादोराव बेरायहैस्लायस्लाय जोंनि हादोरावनो जुदि बेफोरो थायोब्ला खम मोजां जागौमोन होननानै सानो आरो।
ओं ओं
मानो होनोब्ला जोङो बेफोरबायदि खुलिबाबो जोङो मोनसे ओ रां ओ आरजिनो हायो बा
ओ निजोम जायगा मोनसे माबा मोनसे जायगाखौहाय जोङो समायना खालामना लाखि
ओं गावनि जायाव गोजोन्थाव खाम नो हायो मायो
औ औ जों बेफोरबायदिनो बिबार बा माबा मोनसे साजायनाय उम बिबार बिबारफोरबो गायबाबो जोबोद जायगाखो सामाय ओ समायना नुयो आरो ओ जे जोंनि हार जोंनि ओनसोलाव बे फोरबायदि थायोबा गुबुन गुबुन हादोद निफ्रायबो नायनो फैगोन बेफोरबायदिनो बेरायनो फैगोन
औ
बेनिखायनो बेफोरबायदि जायगा थानायमोनबा आरो खोब मोजां जागौ गौमोन
उम
आरो बेफोर बायदि जे
जायगायाबो मुलामफा जागोन आरो
औ औ
उम उम दा लासै लासैसो डेभेलप जागोन ना मागोन बिसोरो जोंनि ओनसोलाव
औ जों बेखौथ' बुंनो हाला ना थाय ओ जोङो जोङो जुदि नाजायोबा बेफोरबायदि जोङो जोंनि जोंनि ओनसोलाव खालामनो हानायखौ नुनो मोनो जुदि जों नाजायोब्ला आरो खौसे
उम औ औ
ओ नाजानाय आइ जों माबा मोनसे जायो नङा होमब्ला नों
औ औ नोंथां
औ बिनिखायनो जोङो नाजानांगौ बेफोर
ओ आरो सापर्टबो होलायनांगोन गावजों गाव
औ
उम
ओ जोङो जोङो खौसेथि गैयाब्ला जोङो जेबो मोनसे बा साननाय बा माबा मोनसेखौ जों माव फुंनो हाया
गया
औ बिनिखायनो जों खौसेथि थानांगौ बयबो खौसेथि जानानै जों मावलांबा जोङो बेफोरबायदि जों सानदों ओ बेफोर खामानिखौ जों माव फुंनो हागोन आरो
औ औ
ओ गुबुन हादोरावहाय बेरायथावना बेफोरबायदिनो जोबोद मोजां मोजां जोङो जायगा खोनानो मोनदों नाथाय जोंनि बे ओनसोलाव होनो थाङोब्ला दैमा आरो हाजोनि अनगा
उम हाजो दैमा बेफोरनोसै आरो जोंनिया
औ
नोंसिनि जायगायाव दायो मा मा डेभेलप जानांखो जागासिनो दं?
अ जोंनि ओनसोलावथ' नोंथां बुंनो थाङोबा बेफोरबायदिनो बांद्रायबो डेभेलपमेन्ट जाबोआखै दासिमबो ।
औ
मानो होनोब्ला जोंनि बे ओनसोलाहाय ओ जोंनि जोंनि गामिखौनो बुंनांगोन ।
औ औ
औ दासिमबो बेफोरबायदिनो दैफोरजों लोमजानानै बा दैफोरजों ओ लोमसाव जानानै बर'नि न'खरफोरा गोबां लोमसावजोबनानै थानायखौ नुनो मोनो आरो ओ मोन से खोथा गोन दा जोंनि जिहेतु सरखारा गोदान गोदान आयेन ओंखारदों बेफोरनि सायावहाय जोबोद मोजांखौनो जादों बुंनांगोन सिगांनिफ्राय दा गोबाङानो डेभेलपमेन्ट जादों बुंजायो सिगां गोदोथ' ओ इस्कुल स्कुलफोरबो गैयामोन बा कलेजफोर गैयामोन । मोनसे मेडिकेल मोजां गैयामोन
औ
दानि जुगावथ' बेफोरखौ गोबांखौनो मोजां मोजां नुबोदों बा खोनाबोदों ।
बेफोरनि सायावहाय लाय गोजोननाय दङ आरो नोंथां
थाखायबो बिराद सुबिदा आरोना फरायसालिफोरा
औ फरायसालि गैयाबाथ' जोङो मोनसे बा जोङो सोलोंथाइ गैयाबाबो गैयाबाथ' जोङो जानाय नङा माबा मोनसे बा माबा मोनसे मावनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइ गोनांथिथार
औ
जोंनि जोङो ओ आबाद मावनोब्लाबो जोंनो सोलों सोलोंथाइनि गोनांथार जायो आरो जोङो ओ माबा मोनसे बिजनेस मावनोबाबो जोंनि सोलों सोलोंथिया गोसो ओ गोनांथार होननानै बुंनांगोन जायो बिजनेस मावनोब्लाबो जोंनो ओ एसेबाबो गोरों जानांगोन मानो होनोब्ला जोंनो माबा मोनसे लिरनाय बा
होनाय औ मेडिसिनफोरनि नाम नायनाय मानाय
औ आरो जोङो आबाद मावनो होनबा बा आबादावबो जों मेडिसिनफोर होयो ना बेफोरखौबो जोङो
औ औ औ
नायनांगोन आरो मिथिनांगोन जोङो बेफोरनि सोमोन्दै बिनिखायनो दानि जुगाव
एसे एनै रों हानाया मोजां आरो ना उम
औ एफोरनि थाखाय मोजां बुंनांगोन आरो
बयबो माने गोरों गोरा जानोसो नाजाखायो नालाय
औ दानि दानि जुग गा बादायलायनाय
बादायलायनाय औ औ कमपियार खालामनाय गावजों गाव
औ
बे बादायलायनाय ओ मुगायावहाय जोबोद बेफोर बायदि बिदिनो मोजां जानायखौ नुनो मोन्दों बादायलायनाय आरो ओ जों गोबां रोखोमनिखौनो नुनो मोनो आरो
औ
अ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा नङा होमब्ला औ बिदिबा लाखिथ'नोसै नोंथांजों बेरायनायनि सोमोन्दै बा ओ बेफोरबायदिनो डेभेलपमेन्ट जानायनि सोमोन्दै रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ आंबो गोजोननाय थाबाय
अ उनावहाय लोगो मोनफिनगोनखौ आसा खालामो नों
औ नोंथां औ
थारैनो
औ